हेलौ
हेल'
ओ खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
ओ खोनादों
खोनादों खोनादों
ओ ओ ओ टपिखाथ' जिब जुनारनि सायाव ने रायलायगोन ना खोनाबाय हेलौ
नंगौ-नंगौ औ-औ
ओ ओ जिब जुनारथ' मोनैथायो हाग्रायाव आरो माहोनो मोनसे न'आव फिजानाय आरो मोनसेया माहोनो हाग्रायाव थायो। मोननै ओ नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो बुंथिना होदो दे
नंगौ माखासे जिब जुनारफोरा जे हाग्रायाव फिसिजायो जेरै जोङो न'आव फिसिजाग्रा जुनार होननानै बुङोबा जेरै जोंङो अमाफोरखौ अमाखौ जोङो न'आव फिसिनाय जायो थिग बेबायदिनो जोङो मोसौ मैसो। मावजि सैमा बेफोरखौ जोङो न'आव फिसिनाय जायो थिग बेफोरबायनो बिथांमोना दिनै माथो रोङाबाबो बिथांमोना जेरै मानसिनि जिनुखो फाव आखलखौ बिथांमोना बुजियो जिरायलायनाय बेफोरखौ दिनै बुजियो। बेफोर बुजिनायनि थाखाय दिनै सुबुं माहारि एबा मानसिफोरा दिनै बेफोर जेरै बेफोर जुनारखौ जोङो फिनो फिसिनाय जायो थिग बेबायनो दिनै जोङो मोसौ होननानै बुङोबा दिनै मोसौआथ' जोंनि बर' समाजाव एबा जोंनि खेथि मावनानै जाग्रा सुबुं हिसाबै गोदोनिफ्रायनो आबौ आबैमोननिफ्रायनो जोङो फिबाय फिसिनायखौ जों नुनो मोनदों थिग बेबायनो जोङो अमा होननानै बुङोबा दिनै जोंनि अमा होननानै जुदि जों बुङोबाथाय दिनै गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजा एबा जोङो अमाखौ जोङो न'खर-न'खर न'खरबाबो न'खर-न'खरै जोङो फिसिनाय जायो एबा गोदोनिफ्राय जोङो फिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों थिग बेबायदिनो दिनै मावजिफोरखौबो दिनै जोंनि जोङो माखासे न'नि थाखाय मोजांनि थाखाय माखासे बिथांमोना दिनै माथो रोङाबाबो दिनै सुबुंहमनि जिथुनाखि मानसिनि रायज्लायनाय फाव फेसन एबा रावफोरखौ बुजियो हिसाबै दिनै बेफोरखौ जोङो फिनाय जायो फिनाय जायो थिग बेबायदिनो जोङो जुनार होननानै बुङोबा माखासे जोङो हायावग्रा थाग्रा जुनार होननानै बुङोबा जेरै जोंनिथिं माखासे जोङो मैदेरफोरखौ जोङो इग नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो जोंनिथिं
बांसिनै जोङो मैदेरखौल' नुनो मोनो नाथाय माखासे हाग्रा थानाय जिब जुनार जेरै मै माखासे बेफोरबायदिनो मैफोर बिदिनो मोसाफोर बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोन नुनो मोननाय जाय आरो ना। थां थिग बेबायदिनो नोंथांमोनथिं बिदिनो मा-मा जिब जुनारफोर नुनाय जायो आरो मा-मा न'आव जिब जुनारफोर फिसिनाय जायो।
औ आ जिब जुनार होनब्लाथ' जोङो मोननैखौ मिथियो जोङो ओ मोनसेया जाबाय न'आव फिसिग्रा मोनसेया जाबाय हाग्रायाव थाग्रा। ओ हाग्रायाव थाग्रा होनब्लाथ जोङो मैदेर मोसा लख्रा सिंह बेबायदि होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो माखासे माखासे मोख्रा दङ दाउ दङ दाउनि बिथोराव होमबा जोङो हाग्रानि दंबा जों माने बाथ' दङ दाउस्रि दङ दाावब' दङ बेजों अनेकथा रोखोमनि दाउखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बिसिनि गेजेराव जोङो माखासे आदार जाग्रा आदार जायो उनाव बिसोरनि गेजेराव माखासे आदारा बेलेग-बेलेग जायो आदार जानायनि बेलायाव ओ मैदेर होनबा बिसोरो माखासे बिसोरनि जानाय आदारा जाब थालिर जायो माइल जायो। ओ बिफां लाइफां जायो बिफांनि बिलाइखौ ओरैबायदिनो जायो आरो मै होनबा मै होननानै बुङोब्ला जोङो गांसो जायो बिसोर गांसो गोलै-गोलै जायो। हाग्रा जायो माखासे बिफां लाइफांनि ओ फिथाइ सामथायाइ जायो बिसोरबो आरो मा होनो मोसा होननानै बुङोब्ला जोङो मोसायाथ' जाबाय माखासे फिसा फिसा गावनिख्रुय फिसासनि फिसासनि जुनारफोरखौ बियो जायो बेदरफोरखौ जायो माखासे अरथाना जायो मैफोरखौ जायो बेबायदिनो आरो मोख्रा होननानै बुङोब्ला जों बियो गोजौ-गोजौ बिफङाव थायो बियो माखासे दाालायफ्र बियो माने बास्लायनो हायो बियो मोख्रायाबो माखासे जतनि दङ ओ मोननै मोनथाम जदफोरनि दङ सनालि मोख्रा दङ आरो माखासे माहोनो आरो माखासे मोख्राफोरखौबो दंबावो। नुनो मोनायखौ जायो जोंङो। आरो मा होनो सिमनला सिमावबो ओ बेबो मोनसे हाग्रायावनो थाग्रा जुनार बियो माखासे ओ बेदरफोरबो जाहहैयो गावनिख्रु फिसासिन जिलबफोरखौ बियो मा होनो होसोननानै एबा अरथनानै बेबायदिनो जाहहैयो आरो अनेग जोङो हाग्रोब हाग्रानि जि फनायफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिसोरो ओ मैदेर होननानै बुङोब्ला माखासे मैदेरा जाबाय जों ओनसोलफ्राव एबा माखासे ओनसोलफ्राव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै बियो माखासे ओ न' बांफोरखौ खहा खालामनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो आ आथिखालाव माखासे मोदेरफ्रा गामि ओनसोल एबा मा माखासे आबादफोर आबाद मावनाय माखासे ओ बिफां लायफां गाय थालिर गायनाय बिफोरखौ जों खहा खालामनाय नुनो मोननाय जायो हाग्रानि जुनार होनबा जोङो जेरै माइ जायो बिसोरो आरो थालिर जाफैयो गामि ओनसोलाव हाबफैनानै बेबायदिनो बिसोरो जोंनि माखासे सोरजिना लानाय बिफां लाइफां न' बां बि बिसोरो खहा खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो बिसोरो हाग्रानिफ्राय फैयो आरो आरो न' फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ-माखासे जुनार दं जिब जुनारखौ जों माखासे जों फिसिनो मोननाय जायो आरो जों मा हाग्रानिफ्रायबो जोङो लाबोनानै माखासे जाया जिब जुनारफोरा जों फिसिनायखौ नुनो। मोन-मोननाय जायो। आरो जेरै दाउ दङ हांसो दङ दाउफोरनि बेलायाव बे फोरखौ जोङो माखासे सुबुं माहारिया फिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। एबा गोदो गोदायनिफ्राय फिसिगासिनो आरो आथिखालनि मुगायावबो जोङो फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो। दाउ होननानै बुङोब्ला जोङो ओ-दाउआबो माखासे मोननै मोनथाम रोखोमनिखौ जों नुनो मोननाय जायो दाउआ जाबाय ओ-आथिं थांनै बियो दाउआ आरो बियो माखासे आ- आदार आदार होनबा बियो माखासे फिसा फिसा माइरं बिदिनो माइरं ओ- एम्फौ एनला माखासे बिदिनो ओ-फिथाइ सामथाय जायो बियो आरो मा होनो हांसो होननानै बुङोब्ला हांसोआबो मा-मासे एबा मो-मासे रोखोमनि। गोद हांसो होननानै बुब्ला जों बेखौ बांसिन जों दैयाव थानो मोननायखौ नुनो मोननाय जायो माखासे दै दै एबा बिलोफ्राव जोङो दावनानै थानो मोननायखौ थानो मोननाय जायो आरो बेयो बांसिन दैयाव हाग्रा हाग्रा हां हांसोआ हांसोनि आदारा जादों माखासे ओ-मा होनो फिसा फिसा गावनिख्रुय फिसासिन माबाफोरखौ जायो बिसोर एम्फौ एनलाफोरबो जायो खान्थि जायो जेरै माखासे ना जायो एमबु जायो बेबायदिनो बिसोरो जायो आरो। बिसोर गासैबो मानसिजोंनो फिजानाय मा होनो जिवनांफोर आरो बेसो जायथि बेफोरखौनो जोङो नां-नांगौ बायदियै जोङो ओ फिनानै लायो आरो जों बिसोरखौ माखासे मा होन ओ हाथाय बाजार एबा फानहैनायखौ नुनो मोनो फानहैयो जोङो आरो माखासे ज बिसोरखौ खमना खमासाव जों माखासे ओ-सुबुं माहारिजोंबो जाजायो बिफोरदि माखासे फिसा फिसा जिबिफ्रा, अमा अमायाबो जाबाय रोखोमसे मानसिनि फिजानाय
जुनाद।
बे आथिं थोंब्रै ओ-जुनार बेयो अमाया जाबाय मा होनो न'आवनो फिसिजानाय बेबो ओ-मा होनो बेबो माखासे थास'फोर जायो ओ-थास' बिदिनो। ओ-गुन्दै जायो गुन्दै होयो गुन्दै मोनाबा माखासे अफ्रि होयो अफ्रि उनाव बेबायदिनो जों बेफोरखौ मा-सुबुं माहारिया ओ-माखासे न'खर जौगानायाव बेफोरखौ फिनाय एबा लानायखौ नुनो मोनो जि आथिखाल मुगायावबो जोङ ओ- गोबां आदबजोंनो एबा माखासे आदबनि गेजेराव जों बेफोरखौबो ओ- बेलेग बेलेग जात एबा बेलेग बेलेगनि बेलेक बेलेगखौ जोङो दानि अमा एबा अमाफोरखौ जों फिनो नुनो मोननाय नुनो मोन नाय जासै आरो ओरैनो ओ-जोंनिथिंथ' बेबायदिनो ओ-जों फियोब्ला ओरै दाउ अमा बेफोरखौथ' फिखायो सुबुं माहारिआनो बेफोरखौ गाव गाव आथिखालाव एबा गोदो गोदायनिफ्राय बेथ' थाखानाय। जुनार माबाथाय जिब जिब जुनार आरो फिसिखायो बेफोरखौथ' सुबुं माहारिया गावनि नांगौ समाव ओ-सुफुंनो थाखाय एबा न'खर दानायाव सोलिनो थाखाय बेफोर माखासे जुनारखौथ' जों फियोखाय ओ- फिसिनायबो नुनो मोनो आरो फिसिखायो आरो मा होनो बेफोर बेफोरखौनो जों आरो गोबां गिदिर गिदिर माखासे ओ-फाराम फारामफोरबो खुलि नुनो मोनो जासै दानिया ओ-दानि जुगाव गिदिर गिदिरनो। अमा दाउ हांसो बोरमा बेफोरखौ जों गिदिर गिदिर फाराम फिनाय नुनो मोननाय जासै ओ-माखासे ओनसोलफ्रावनो माखासे न'खर जौगानाय न'खर दानायनि थाखाय। बिफोरखौ जाङो नुनो मोननाय जासै आरो। ओ-जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदिनो दङ दाउ अमाफ्रानो दंजोै गासिबो ओमफ्राय फिजोबो बेफोर दंजोबो आरो दाउनिफ्राय लानानै ओ-अमा बेफोरखौ फियो बोरमा बेफोरखौ। फिजोबो। ओ-जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो दङ माखासे हाग्रानि बिुनाफ्राबो इदिनोबे फैनानै ओ-मा होनो खहा खालामो आरो हाग्रानि होननानै बुङोब्ला जोङो बेफोर हाग्रा बिुनाफोराबो खहा खालामफैयो आरो मैदेरफ्राबो जेरै ओ-जोंनि आबाद मावनायफ्राबो ओ- दैज्लां एबा। दैज्लां एबा मेसें बोथोराव फैयो मोननै बोथोराव फैयो हाग्रानिफ्राय बारबोनानै फैयो माखासे जुनारफ्रा आरो मा होनो एखमबा म-मोसा फैयो मैदेर फैयो बिसोरो फैनानै ओ-मा होनो हाग्रानि ओनसोलनिफ्राय फैनानै बिसोरो ओंखारबोनानै बिसोर मा मानसिफोरखौ मानसि दुइसिन बा ओ-मानसिनि फिसिजानाय जेरै दाउ बोरमा अमा बिसोरखौ मा होनो जाफैयो आरो बिसोरो हाग्रानिफ्राय फैनानै। बेबायदिनो जोंनि माखासे जुनारफोरखौ बिसोरो जानानै खहा खालामलाङो आरो खोनादोंना नोंथां? ओ-बेबादिनो बिसोरो खहा खालामलाङो आरो। जोंनि फिसायनाय जिब जुनारखौ बेफोरनो जाबाय ओ- बेफोरनो आरो। जोंनि फिसिनाय जिब जुनार होननानै बुंङोब्ला ओरैनो जोंङो बेफोरखौनो बुजियो आरो मोननै रोखोमनि जेरै न'आव फिसिनाय आरो मोनसे जाबाय हाग्रायाव थानाय बेफोरदि जिब जुनारखौ जोंङो बुजिनो मोननाय जायो। नोंथाङाबो दे एसे फोरमायना होदो जिब जुनारनि। खोनाबाय?
नंगौ नोंथां जिब जुनारखौ नोंथां बुंनायबायदिनो जोंनिथिंबो बि नों-नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो न'खर जौगानो थाखाय बा न'खर सलायनो थाखाय माखासे जोङो बेफोरबायदिनो जोङो माखासे फार्म खुलिनायखौ जोङो नुनो मोनदों थिग बेबायनो जों गोदोनिफ्रायनो जोङो अमाखौ जों फिसियोमोन। थिग बेबायदिनो जों अमाखौ जों दिनै फार्म खालामनानै जोङो एबा दिनै नैजिथा थामजिथा बाजिथा बेबायदि फिसिनायखौ जोङो मोन दो थिगबायदि दिनै बोरमा होननानै बुंङोबा जों दिनै बोरमा खौ माखासे खेथि हिसाबै जों फिनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों थिग बेफोरबायदिनो दिनै जों मोसौ आ होननानै बुंनांगोन दि दिनै मोसौखौबो जों दिनै जोंनि गेजेराव बा जोंनि एरियायाव जोबोद गोख्रैयै जेबा जोबोद माने मोसौ फिसिनानै गोबां लाख लाख रां खामानायखौ नुनो मोनबाय थादों। थ' दिनै दिनै मोसौनि सुबुं अनजिमानि बांनाय लोगो लोगो दिनै मोसौनि जिनु दामा बारायसिगोन। जों जोबोद गोख्रै एबा बारायनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो दिनै मोसौआ दिनै आइथिं थोंब्रै दङो मेगन दङ मेगन मोननै दं। खोमा दङो, मोसौआ गांसो जायो। बे गांसो गांसो जायो नाथाय जों मोसौ खौ जोङो फिसियो बाथाय एसेबांथो जों मोसौनो मोसौ नाव जेब्ला जों खरसा गैया एबा जों मोसौखौ जोङो नि जों जुदि फार्म जुदि खालामोब्ला जों माना मोसौनि मोसौनाव जोङो इसिबां खरसा जोंनाव थाङा आरो थिग बेबायदिनो जोङो अमा फार्म होननानै बुंनांगोन जुदि अमाफोरखौबो जों जु गोदोनि बायनो फिसियो अमाया जाहैबाय नोंथांमोननाय बायदिनो जे गुन्दै जायो थास' जायो। बेबायदिनो जोङो गोदोनिफ्रायनो जों फिसिबाय थादों थिग बेफोरबायदिनो दिनै साइन्टिस जेबा दिनै दिनैनि मुगायाव एबा जों अमाखौ जोबोद माने आबाद हिसाबै जों फिसिनायखौ जोंनि एरियायाव जोंङो नुगासिनो दङ' एबा नुनो मोनदों एबा अमा फिसिनानैबो गोबां लाख लाख गोबां खामायनानै न'खर संसार सलायनायखौबो जोङो नुबाय थादों।
ओम